हेलौ
औ नोंथां
औ औ नोंथां
खोनादोना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथांङा दा फ्रियाव दङ नामा नोथां
औ फ्रियावनो दं नोंथां ओरैनो आं जिरायनानै दंङो ओ नोंथांङालाय मा खालामगासिनो
आंबो ओरैनो दंङो दा नोंथां दा ओंखायनो नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांङा जुदि सम होनो हायोब्ला
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे
उम आयदायानो जाबाय इडुकेसन सोलोंथाइनि सायावहाय फंनैसो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
दा नोंथांङा मिथिखागौ नंङा ओमबा आथिखालाव इडुकेसन बुंङोबा बेसेबां गोनांथार
औ औ
सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो मानसिया माबायदि खस्थ' जायो बा माबा ओ खस्थ'जों जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ नंङा होमबा नोंथां आगोलनि समावथ' जोंना सोलोंथाइ बुंङोबा जों आबै आबौमोननि गोदोनि समखौ नायनो थांङोबाथ' आरो नै समाव बिसोर इसिबां मानि इम्पर्टेन्ट होआमोन नंङा होमबा सोलों-
औ औ औ
मानसिफोरजों जानाय लोंनाय नो गफबनानै थायोमोन बा हाबा हुखा बा गावसोरनि खामानिबो दैलि खामानि मावनायफोरावनो बिसोरो गोदोफबनानै थायोमोन बिसोरो इसिबां मानि सोलोंथाइखौहाय गोनांथार होननानै सानामोन आरोखि नंङा बा आ दा उम आगोलनिखौ नायोबाथ' दानि बोथोर दानि दा जोंनि सोलिबाय थानायबो बे समावहाय बुंनो थाङोबा दा इडुकेसना कम्पिटिसन बायदि जानानै फैबाय नंङा होनबा जोंङो आगान न'निफ्राय ओंखारनोबाबो बा माबा मोनसे फिसा खामानि मावनोबाबो जोंङो सोलों- थाय नंङाबा जोंङो आगानसेबो सुरनो हाया नङा होमबा नों
औ औ औ नंगौ
बिनो फिसा फिसा खामानि मावनोबाबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ माबा मोनसे फिसा खामानि मावनोबाबो जों सोलोंथाइ नांगौ दा ओ बे सोलोंथाइनि बिसय नोंथांङा ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा
औ हागोन नोंथां जोंङो सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोंहा सोलोंथाइया गोबां गोनांथार जोंङो जिउआव थांनानै थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार आरोना जोङो बिदिनो औ जों बिदिनो साख्रिनि फारसेबो जोङो सोलोंथाइ नङाब्ला जों साख्रिफोरखौ जोङो मावनो हाया बा जोङो ओ आबादफोरखौनो नाय ओ नायनो थाङोब्ला आथिखालाव आबादफोर मावनोब्लाबो जोङो सोलोंथाया गोबां गोनांथार। जेराव जोङो जेनाखि जोङो ओ मोनसे आबादाव जोङो एम्फौफोर जायोब्ला जोङो बे एम्फौखौ होखारनो थाखाय जोङो बेयाव मा मुलि होनांगौ जों बेफोरखौ फरायनो रोङाब्ला नायनो रोङाब्ला जोङो मिथिनो रोङाबा जोङो ओ जे जेबो मुलाम्फा जाया आरोना। दा बेफोरनि बिथिङावबो माने जोङो सोलोंथाइया गोबां गोनांथार आरो बेजों लोगोसे जोङो बहाबाफोर बेरायनो थाङोब्लाबो हारसिं हाला बहाबाफोर थाङोब्लाबो जोंनो सोलोंथाय्या गोनांथार जेनाखि जोङो लकेसनफोरखौनो नायनो रोङाब्ला जोङो बिदियावनो माने आन्दायनानै थानांगौ गोनां जायो।
नंगौ नंगौ नों
औ ओ जेरै जोङो ओ दा अबावबाफोर बेरायोब्लाबो जोङो लामाफोरखौ नायनानै थांनो थाखाय बा बिदिनो रायलायनो थाखाय आथिखालावथ' गोबां ओ गोबां रोखोमनि ओ गोबां बेलेग बेलेग ओ ओ इदिनो रावफोर दङ' जेरै जोङो इंलिसफोरखौनो इंलिस रावफोरखौनो जे जोङो राय्लायनो रोङाब्ला जोंहा गोबां जेंना जायो। बेफोरनि थाखायनो औ बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि सोलोंथाइया गोबां गोनांथार आरो ना?
औ औ नंगौ नोंथां
औ जुदि जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंनि जिउआव थांना थानाया थानायनि राहाया गोबां खस्थ' जायो। आरो इयुननि फारसे जोङो साननानै नायोब्ला जोङो बिराद जेंनायाव गोग्लैनांगौ गोनां जायो। आथिखालाव बेफार फालांगि मावनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइया गोनां थार जेनाखि बेफार मावनायाव जोंनो ओ केजिफोरखौनो मिथिनो रोङाबा बा दा सानजाब दानख'फोरखौनो दाजाब दानख'फोरखौनो जोङो मिथिनो रोङाब्ला बुजिनो रोङाब्ला जोंहा गोबां जेंना जायो। बिदिनि बेफोरनि थाखायनो माने गोबां गासैबो बिथिङावनो जोंहा सोलोंथाया गोनांथार आरोना?
औ नंगौ नोंथां
औ जेनाखि नोंथाङा सिगाङाव बुंनांनाय बायदि जे गोदोनि समाव गोदोनि आबै आबौफोरा बा गोदोनि मानसिफोरा सोलोंथाइनि फारसे जेबो थाल लायामोन जेबो ओ साननाय गैयामोन गोदोनि समाव गोबां जेंनाबो दङमोन ओ जे जोङो सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय गोबां गोजान गोजान गोजान गोजान फरायसालियाव थांनांगौ गोनां जायोमोन जोंहा औ गोदोनि समावबो आरो बे स्कुलफोरा खाथि खाला गैयामोन गोबां गोजान गोजानमोन बेफोरनि जाउनावनो माने गोदोनि मानसिफोरा माने सोलोंनो गोसो गोसो दङब्लाबो सोलोंनो मोनाखै फरायसालिसिम थांनो थाखाय गोबां हाग्रा बंग्रा जों सौसिनानै जोङो थांनांगौ गोनां जायोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरो हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारफोरखौबो गिनांगौ गोनां जायो। लामा सामा ससेफोराव थाथेनानै थायोब्ला जोंहा गोबां जेंना जायो। बबे बिथिंजों मा राहायो थांनो बेफोरबायदि जायो। बेफोरनि थाखायनो माने गोदोनि मानसिफोरा गोबां ओ सोलोंथाइनि फारसे गोबां गोसो दङ बो मोनब्लाबो माने ओ लानो हाया खै आरोना सोलोंथाइखौ औ ओ बिनि थाखाय औ औ औ नोंथां फोरमायलाय?
औ दाथ' आरो बुहुद सुबिदा जाबाय नङा ओमबा आगोलनि बायदि नंलिया। उम आगोलनि समावहाय ओ ओ आरो मोनसे दङमोन दे आगोलनि समावहाय बे हिनजावफोरखौहाय बांद्राय खाबु होआमोन नङा ओमबा फरायनो थाखाय हौवा मान सिफोरखौ बांसिन खाबु होयोमोन फरायनो थाखाय आरो दानिया हिनजाव हौवा बयबो समान सोलोंथाइया बयनिबो थाखाय गोनां होननानै दा बयखौबो समान खाबु होनाय जादों आरो नङा ओनबा दालाय
औ नंगौ नोंथां।
उम आरो ओ आथिखालाव ओ नोङो सोलोंथाइ गैयाबा नोङो ओ माबा मोनसे फिसा खामानिफोरखौबो मावनो हाला।
औ
दा बहुत इम्पर्टेन्ट। मोनसे जानानै दं आरो दा सोलोंथाइ होनोबा उम आथिखालाव दा उम मा होनोमोनलाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्रायनो ओरैनो सोलोंथाइखौहाय माबा बांसिन माबा होसिननाय जाबाय आरोखि आगोलनि बायदि नङा। उन्दै सम आगो उन्दै समनिफ्रायनो बांसिन फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा जन्म जानायनि फ्रायनोथ' जों आसल फोरोंगिरियानो जाबाय जोंना बिमा बिफा। बिमा बिफानिफ्रायनो माखासे जिनिसखौ रोंखायो।
औ
आरो दा नै दा उम मोनसे दा आरो मोनसे गोदान खाबु होदों दा उम उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय स्कुलाव थांनायनि सिगां जोङो आइ सिडि एस होननाय दं मोनसे दा बेफोरावबो जोंङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय गेलेनायजों लोगोसे
औ
फोरखौ सोलोंथाइ होनायखौबो जों नुनो मोन्दों नङा ओमबा? दा बे मोनसे बिराद मोजां सुबिदा आरो जोंनि थाखाय
औ ओ सोलों सोलोंथाइयाथ' गोबां रोखोमनि। जोंहा गेलेनायफोरखौबो सोलोंथाइ होनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो इदिनो माखासे रोङैफोरखौ रोंगौथिफोरखौ उम सोलोंनानै लानायफोरखौबो जों सोलोंथाइ होनो आरो
औ बेफोरबायदि माने सोलोंथाइया गोबां रोखोमनिबो दङ ओ बिदिनो मिथिंगायारि सोलोंथाइ जेरै जोङो माइफोरखौ माबायदि गायो माबोरै मावबा माइफोरा मोजां जायो बेफोर खौबो जोंङो सोलोंथाइ होननानै बुंजायो आरो आथिखालावथ' सोलोंथाइ ओ सोलोंनो थाखाय सरखारा गोबां राहा दिन्थि नानै होबाय जे जोंङो कलेजफोर सहैबाबो बा सरकारि ओ आथिखालावथ' सरकारि स्कुलबो गोबां ओंखारबाय। जोंङो औ गावनि रावावबो सोलोंथाइखौ लानो हायो। बा गुबुन गुबुन रावावबो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो जोंङो कलेजफोर मोनहैयोब्लाथ' जोंङो स्कलारशपफोरबो मोनो बिदिनो औ बिदिनो सरखारारा बिदिनो एसे एसे अन सुंथाइखौ जोंनो होदों आरो ना
औ जाहाथे गैयिफोरा जाहाथे सोलोंथाइखौ लानो हाथों जायनि थाखाय खाबु होनाय जादों नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा बिनि थाखायनो औ औ औ फोरमायलाय
औ दे नोंथांङा फोरमायनो हागोन
औ बिदिनो माने जोंङो गोबां सुबिदाखौ नुनानैबो जे जोंङो खायफाया सोलोङालासिनो याव थायोब्ला बियो बिराद खहा आरो
औ नंगौ नोंथां
आथिखालावथ' गोबां सुबिदा मोनबाय दा जोंङो फराय फसालियाव थांनो थाखायबो जोंङो गारि गुरानि जेबो गोनांथि गैला जि फरायसालिनियानो माने गारि हर खायो आरो ना औ बास फोर बासफोरजोंनो लांखायो लांलाय लाबोलाय खालामखायो बिनि थाखाय माने औ जोबोद मोजां आरो जोबोद मोजां खालामनानै होदों
बे दानि दानि बे गोनांथार माबायावहाय जाहाथे रावबो फरायालासे बा रोङांलासे दा थाथों जायनि थाखाय बहुद सुबिदाखौ होदों नंङा होमबा नोंथां
औ औ
बे रोंगौथिनिफ्राय जानगाराव दा थादों बेनि थाखाय साइकेलफोरबो होनाय नुयो जाहाथे गथ'फोरा जायफोरा गारिफोरजों थांनो हाया बिसोरनि थाखाय थांनो थाखाय सुबिदा होनायखौबो नुनो मोनदों जाहाथे बियो साबसिननिफ्राय साबसिन सोलोंथाइखौ जाहाथे लानो हायो नंङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ गोबां सुबिदा मोनदों मोनदों आरोना
औ औ सोलोंथाइनि सायावहाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय नोंथां माखासे आरो फिन सावरायबावगोन नोंथांजों आरो फिनि उनाव लोगो मोनबावगोन सावरायबावनो हागोन होनना आसा खालामबाय नोंथां जोंना दा समाबो जानानै फैबाय
औ औ
बिदिबा दोनथनोसै
औ गोजोनथों